हेलौ।
औ
हेलौ।
औ हेलौ।
हेलौ
औ खोनादों नोंथां औ
हेल'।
हेलौ
हेलौ
औ।
हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ
औ हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों।
हेलौ नोंथां
औ।
हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ।
औ हेल'।
हेलौ
हेलौ
हेलौ।
हेलौ
हैइ बाल